नोंथां ओ गोजोन बेलासि से समनि नोंथांनियाव आङो अननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ बावग्रोहरबाय
औ औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांखौ बे बेलासे समनि जा गोजोन हामलायनाय आंबो नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो आं बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां आसा खालामो नोंथांनि देहा आरो नोंथांनि न खराव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै
औ साबायखर थाबाय नोंथां आ आंबो आसा खालामो जे नोंथांनि देहाया दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। बेजों लोगोसेनो ओ नोंथांनि न' खराव गासैबो मोजाङै दङ
औ औ इसोरनि अननाय आरो नोंथांनि बिदि अन नायाव दासान्दि आं जोंहानि न'खरा आरो आं मोजाङै दं। नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ औ आतसा नोंथां आं नोंथांनियाव मोननैसो बिदिनो सोंथि सोंनो लुुबैदोंमोन आरो नोंथां। आं हागोनना सोंनो? दा औ जेनेबा नोंथांजोंथ' दानिया दाथ' जोङो जों गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोलाव थानानै थाग्रा थागिबि मानसि नङा होनबा? जों बेफोरावनो थायो। जेनेबा बेयावनो थानानै सोरबाफोर खायसे मानसिया जेनेबा सोरबाफोर टाउनाव थाना मोजां मोनो सोरबाफोर गामि ओनसोलाव थानानै मोजां मोनो आ आं दा नोंथांनाव बेखौनो सोंनोसै जे जोङो मा मा सोलायनाय नुबोखो? माने गोदोनि सोहोर आरो दानि जेनेबा गामि ओन्सोलफोराव जोङो मा मा सोलायनायखौ नुनो मोनखो? माने नोंथां आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आरोना नोंथांनिफ्राय
औ औ औ माने नोंथाङा सोंदों जे गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोराव जोङो मा सोलायनाय नुबोखो सोंदों आरो ना नोंथां औ औ औ जोंहा दिनै सोहोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मा जाहैबाय जोंहा जोबोर मोनसे मुंदांखा मुंदांखा जोंहा सोहोरफोर जोंहा दों। दोंसै आरो औ दा बेनि दा बेनि बेलायावनो आङो बुंनो सानदों जा जोंहा गोदोनि जा सोहोर बे गोदोनि सोहोराव जोङो मा नुयोमोन बा दानि जों सोहोराव जोङो मा मा नुयो? जों बेखौ बुंनो सानबाय आरो नोंथां जोंहा गोदोनि सोहोर होननानै बुङोब्ला जोंहा मा गोदोहाय जोङो जोंहा मा गैयामोन? जोंहा गोदोहाय जोंहा एसेबां गोदोहाय जोंहा बांद्राय जोंहा जौगानाय सुबुं माहारियानो जा बा जोंनि माबाया थासारियानो जा बा जोंनि संबिजिरानो जा जोंहा मा बांद्राय जोंहा जौगायनाय गैयामोन । आरो गोदोहाय दिनैहाय औ बे जौगानाय गैयैनि थाखायनो जोंहा मा? खायसे सोहोर बा खायसे गामि बेफोराव जोङो मा सोलायनाय बा खायसे जौगानायखौ जों नुवामोन। जेरैहाय जोङो गोदोनि जों सोहोरखौ जों नायनो थाङोब्ला जोंहा मा गोबां जोंहा नांगौ बिबांनि जोङो लामा हान्थिनो थाखाय जोङो दा जोंहा मोजां लामा बा मोजां मोजां खायसे मा? जोङो लामाफोरखौ जोङो नुनो थाङामोन आरो हान्थिनो थाखाय बा दावबायनो थाखाय जोङो मोजां लामाफोर नुवामोन। जोङो नांगौ बिबांनि जोङो खायसे दखान गला जोङो बेफोरखौ जोङो नुवामोन।
औ नुआ मोन नोंथां
टाउन माने एसे फिसा फिसा टाउनखौ जों नुयोमोन आरो जोंहा औ जोङो फिसा फिसा जों टाउनखौ नायनो थाङोब्लाथ' जोंहा मा जोंङो बेवहाय नांगौ जिनिसफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन। जोंहा बायदिसिना नांगौ नांगौ जिराद जोङो बायनो थाखाय जोङो मा? गोबां गिदिर सहर मोनसेयाव जोङो थांबावनो गोनां
औ औ औ
जोंहा गोदोहाय जोंहा मा गैयामोन जोंहा? बेफार फालांगियारि खालामग्रा सुबुंफोरा एसे खममोन। नंगौना नोंथां? औ स' बेनिखायनो जोंहा मा? खायसे गलाफोरखौ जों खम नुयोमोन। जेरै जोंहा सिगां जामबुंफोर गैयामोन। बे जामबुंफोरनि गलाफोरखौ जों नुवामोन बेजों लोगोसे जों सिद' दुखान गलाफोरखौ जों बाराद्राय नुवामोन नांगौ बेसेननि जोङो दि गारि मथरनि जों दखान गोदोहाय जोङो टाउनाव नुवामोन।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ दा दिनैहाय जोङो दिनैनि जा सोहोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला नोंथाङा जोङो बैफोर गोदोनि सोहोर, खौ आरो जों दानि नायोब्ला जोङो मा गोबां जौनाय बा गोबां मोनसे गेदिर लेबेलखौ, जों नुयो आर रो नोंथां औ जों गोबां फारागथिखौ जों नुयो आरो औ जोंहा जेरै जोङो दिनै जोंनि मोनसे सोहोराव थाङोब्ला जों बे सोहोराव थांनो थाखाय, जोंहा मा हान्थिनाय जा जोंहा लामा बे लामाया जोंहा मा जायो जोबोर मोज जां जायो दानिया नंगौ ना नोंथां जोङो, जों गोदोहाय जोङो ओ बै सहराव जों थांनो थाखाय जोंनो जि मिनिट सम नांगौबा, नांगौमोनब्ला जोङो दिनैहाय जोङो, बा नै मिनिट बा थाम मिनिट समावनो जोङो बै सहरसिम जोङो दिनै थांनो हायो आरो
औ औ नोंथां थारैनो,
नंगौना नोंथां औ जोंहा जों, गिबियावनो जों नुदों मा जोंहा लामानि जा सोलायथिखौ जों नुबाय आरो हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा मा, लामाखौ जों सोलायनायखौ जों नुबाय बेजों लोगोसेनो जोङो, दिनै सोहोर गेजेर गेजेर जोङो नायोब्ला मा नुदों जोङो गिदिर गिदिर जोङो फ्लाइअभारफोर नुदों आरो बिदिनो ओ लोगोसेनो जोंहा खायसे गोजौ फ्लाइअभाराव गाखोनो थाखाय जोंहा मा गोबां जोंहा मा गाखोनो थाखाय जोंहा खस्थ' खालामालाबानो, जागाखो थाखाय एक्सकलेटार जोङो बाहायनाय नुयो। नंगौ ना नोंथां जोंहा खायसे जोंहा मा जायो। ओ खायसे ओ बा गोजौ सिरियाव गाखोनो थाखाय जोंहा मा खस्थ' जायो नङा होमबा, नोंथां स' बैफोरखौ गाखोनो थाखाय जोंहा दिनै, जोंहा सोहोराव जोङो गिदिर गिदिर जोङो एक्सकिलेटर बाहायनाय नुयो। ओ गिदिर गिदिर जोङो मा, ओ जोङो बेफोरबायदि जोङो आरामसे जोङो थाबायाबालासिनो, ओ खाराबालासिनो जोङो थांनो हानाय जोंहा मा सुबिदाफोरखौ जोङो सोरखारा दिनै खालामना हो दों आरो जोंनि सोहोराव। औ बेजों बेजोंनो लोगोसे जोङो सोहोराव मा नुबावो आरो ओं गिदिर गिदिर जोङो शपिं मल, बे मोनसे शपिं मलाव जों गासै खौबो जों मोनो नङा नोंथां जेरै जों मोनसे शपिं मल जोङो मोनसे शपिं मल आवनो जों गासै नांगौ। सिनिफ्राय लानानै जामबुंनिफ्राय लानानै, नांगौ बेसादखौ लानानै बायदिसिना देलायग्रा मुवाखौ लानानै, बा एनि एभ्रिथिं जोङो बे शपिं मलावहाय जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो टाउन सोहोराव जोङो मा नांगौ बायदि जोंहा गलानि आंखाल होनोब्ला आंखालानो जोंहा गैला आरो दिनैहाय जोंनि दिनैनि जा सोहोराव औ जोङो ओम जोंहा जों जाम्बुंनि दखान खौनो नाय जोङो मोनसे सोहोराव जोङो जामबुंनि दखानानो मा कास्ट'मारनिख्रु जोंहा गलायासो बांसिन जायो आरो दाहानिया नंगौना नोंथां औ औ दा जोङो सिनि दखानखौ नाय जोङो गानग्रा निख्रुइ जोंहा गलायासो जोंहा बांसिन, बा सियासो बांसिन जानायखौ जों नुसै आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोङो मा जोंहा हान्थिनो थाखाय जोंहा मा थायो जोंहा नै गारि मथर नङा नोंथां औ जोंहा गारि मथरनि जों सोलायनायखौ जों नुबाय, जोंहा दिनै गारि मथरजों नायनो थाङोब्ला जोंहा मा जादों जों सासेयावनो जोङो, गंनै गंथाम बिदियाव लागै जों गारिखौ लानायखौ जों नुदों आरो। दिनैहाय नंगौ ना नोंथां ओ जोङो बेजों लोगोसेयैनो जोङो, दिनैहाय गिदिर गिदिर जोङो शरुम ओ, कार शरुम, बाइक शरुम, स्कुटि शरुम जों बेफोरबायदि नुयो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथाङा बे सोहोर जा गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोर। बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन । जेनेबा आं बुंनोसै आरो नोंथां जेनेबा आगोलनि दिनाव जोङो टाउन बा सोहोराव थांनो थाखाय हान माने गारि-मटरथ' गैयामोन बेयाव जोङो मा बाहायो मोन मोसौ गारि बा मैसो गारि बिदि बाहायोमोन। बेयाव माइ बायदिसिना बेखौ जों गोदो-गोदाय नुनो मोनदोंमोन आरो मानसिफोरखौ जेनेबा आरो खोनानोबो मोनदों ओ मोसौ गारि आ रो बिदिनो मैसो गारि बिदियावसो लाङोमोन बा ग-घराइ गारि बिदियाव लाङोमोन। बेखौ औ नोंथां जेनेबा बिदिनो ओ दानाथ' आरो गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जेनेबा गारि-मटर गोबां जालांबाय आरो टाउन ओनसोलावथ' गारि-म सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो दानिया होंगो-दोंगोआबो बांसिन जायो। आगोल बेफोरबायदि गैयामोन दा जेनेबा नांगौ बेसाद जेरै जोंनि आसामाव गोबां गिदिर गिदिर टाउन खौ बुंनो थाङोबा जोङो मोनसेल' टाउनखौ बुंनाय जनो जाहैबाय गुवाहाटी गुवाहाटी बायदि जायगाया ओरैबायदि गिदिर जेखौ जोङो मा होनना मिथियो मेट्रसिटि होनना मिथियो माने बेयो जि बुस्थु नांगौ माने जि बेसाद नांगौ बेखौ जोङो मोनजोबो माने। जेखौ जोङो मोना होननानै बुंनोनो हाया। बेयो माने गोबां दं माने बेफोरबायदि जेनेबा नों थांनो फिसानिफ्राय फिसा बा गिदिरनिफ्राय गिदिर जे बेसाद नांगौ बेखौ मोनखागोनसो मोनखा थारगोन माने, नङा होमबा नोंथां? औ औ औ। दाथ' बिदि जेनेबा गारि- मटर, बास बायदि कार-सार जाय बा ओ बाइक जेरै ओ बेफोरबायदि ओ माने मोननै साखा बा मोनब्रै साखा बिदिबा दस सखिया गारि बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो दा होंगो-दोंगायाबो बारा बेनि थाखायनो दा बेफोरबाय - दि जेसेबांनो मोजां जादों एसेबांनो जोंना जेंनाबो सोमजिदों जेनेबा गारि-मटर बांबाय ओ गरमाबो बाङो दा गुहाटि बायदि ओनसोलावनो जोङो बेरायनो थाङोब्ला बिदिनो टाउन-सहराव जोङो माबा मोनसे बेसाद बाहैनोफोर बायनो थाङोब्ला अब्ला जों गरमनिजों गरमजों जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। नङा होनबा नोंथां? औ जेनेबा आरो गामि ओनसोलावबो जोंनियाव गोबां ओ बिदिनो मा होनो ओ जोङो गोबां फारागथि खौ नुनो मोनबाय दानिया। औ सोलायनायखौ नुबोबाय आरो जोङो आं सानोे जे गामि ओनसोलावबो जोंना खाथि-खालायाव दङ जेनेबा बिदिनो आङो बुंनाय बायदिब्ला जेनेबा प्राइभेट हस्पिटाल्स बा ओ ओ सरकारि हस्पिटाल बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनबाय नांगौ बिबांनि दं। ओ बा-बांसि न ओनसोलाव जोङो ओ हस्पिटाल गिदिर-गिदिर हस्पिटालस देहा फाहामसालि फोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो प्राइभेटानो बांसिन दं। माने एसे दा जे जेखिनि दावगादोंब्लाबो टाउन ओनसोल फोर एसेबां दावगादोंब्लाबो आंनि बादिब्ला गामि ओनसोलखौबो आरो दावगाहोबोनांगौ। मानो होनबा जोङो देहा गाज्रि जायोबा देहाया जेनेबा जोंना बेमारजों सोमजिनानै थायोबा जोङो बेखौ फाहामनो थाखाय ओ टाउनाव थांनो गोनां जायो ।नंगौ नोंथाङा दि बुंदों जेने बा जि मिनिटाव मोनहैनो लागाखौ जों दा नै थाम मिनिटावबो सौहैनो हायो खिनथु बै नै थाम मिनिटाबो जों- थाखाय माने खायसे सुबुंफोरनि थाखाय जेनेबा बेबो खम जाबोयो। नङा होमबा नोंथां? दा बेनि जाहोनावनो जिउ गा गोनां जायो दा आंनि बादिब्ला खाथि-खालायाव आरो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव औ औ औ औ बे जौगानायखौ जों नुनो मोनबावो। बहद मोजांसिन मोनगौमोन आरो नोंथां नङा होमबा? औ औ नोंथां। बिदिनो गोबां सोलायनायखौथ' जों नुखायोआनो। दाथ' जोंनि मेगनजोंनो नुबाय थादों फ्लाइअभार दङ जेजों जोङो उथ्रिलांनो थाखाय जोङो जेने जों आथिंखौ बाहायनो गोनाङानो गैया माने गसंनानैल' था आरो स्कुलेटरा जोंखौ थिखांनानै लांबाय थागोन। दा जेसेबां- नो टाउन ओनसोलफोरा गिदिर जालांबाय एसेबां जोंनियाबो आरामसो आराम जालांगासिनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
खम जादों ओ गारि मथर फोरनिथ' जेबो जेंनाया माने खमियानो गैखाया। खमानो नङा गारि मथरनि माने नांगौनि बारासो दं बै। दा मानसि सुबुं अनजिमाफोर- राबो बांनायनि जाहोनाव बिदिनो बांद्राय जालांबाय बेनि थाखायनो गासैबोथ' लानो लुुबैखायो नङा ओ- मबा नोंथां गारि-मथर गासिबो बायनानै निजि आरजिनानै लानो लुुबैयो। औ नोंथां नोंथांनिफ्रायथ' आङो गोबां मोजां मोजां खोथा मिथि- बाय मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो बा मादि जोङो सोलायनायखौ जोङो निजि मोगा-मोगि जानो गोनां जाखो जों मेगनजों बोरै नुखो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। नोंथाङा आंनि रायजलायनायखौ बा मादि मोनखो? आं मिथिला नोंथां
जोबोर औ जोबोर मोजां मोनदों नोंथां नोंथाङाबो दिनै जोबोर मोजां मोजां आंनो खोथा फोरमायदों। गोदोनि सोहोर आरो दानि सोहोरनि सायाव गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गोजोनथों आसा खालामो नोंथांखौ आं आरो उनफोराव उन सम सम फोराव रायलायबावगोन होननानै।
औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथाबाय औ।